हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनाबाय
गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावरनाय थाबाय बेलासि साजौ दा होमबा नोंथाङा मा खालामगासिनो? दं दोनैलाय?
अ आङो दायो ओरैनोसो दङ जिरायनानै नोंथां
औ ओंखामफोर जाबाय?
औ जाखांबाय
औ जों होबा एसे सावरायनिसै नङा ओमबा दोनै
औ औ जागोनदे नोंथां दे जागायदो होमबा नोंथां
औ दा दानि जुगाथ' टेक्न'लजिनि जुग नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नोंथां
गोबां जौगाबोगासिनो माने बायदिसिना गोमोथाव गोमोथाव टेक्न'लजिजों आरोना जेरैबायदि मबाइल होनना बुंजायो दोङो
औ
दा बेनि सायाव एसे सावरायनिसै आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां
दा जोंनि बे समाजाव मबाइला माबायदि बिफाव लागासिनो नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ मबेल जाय मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ जोंनि बुहुमावहाय मा मा जागासिनो दङ बेफोर माने बेफोरनि खौरांखौ जोङो खम समनि गेजेराव नो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आब बेयो मबाइल बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जादों आरो खायसे बिथिंखौ नायोब्ला जोंहा गोबां खहाबो जानायखौ आं नुहुरो नोंथां मानोना बुङोब्ला जोङो जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बे मबाइलखौ बाहायनायनि गेजेरजों बा ससियेल मेडियाफोराव जाखिनि जोङो खौरांफोरखौ देलि मोनबाय थायो बेयावहाय जोङो माखासे गाज्रि आरो मोजां खौरांखौबो मोननो हायो नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा बै मोजां मोजां खौरांखौ ओ खौरांनि सोलायै माखासे गाज्रि खौरांफोरनि सायावसो बांसिनै माने गोसो हो-होदों आरो बे जाखिनि जोंनि ससियेल मेडियायावहाय जाबाय थायो नङा होमबा माख खासे ओ गोबां गाज्रि जाथायफोर भाइरेल जानाय होननानै बुङोना बेफोर बेफोरखौ नुनानै माने जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रां जानायनि सोलाय यै ओ माने बै फोर गाज्रि हु हुदाखौ सोलोंना लादों आरो माखासे ओ नु नायथावनाङैफोरखौ नायदों जायनि गेजेर जों जोङो उम माखासे गोबां माने ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
ओम दायो नोंथाङाबो बुंनानै होदो बे आ बे मबाइलनि गेजेरजों माबायदि आथिखालावहाय मोजां गोहोम गोग्लैदों बा गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बेनि सायाव
औ नोंथां दा मबेल मबेल होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो बाहायो रावबो बाहायिआनो गैया खोमा दानि दिनाव आरोना आरो दा दानि दिनाव मबाइल गैयाब्ला माने जेबो खामानियानो जाया होननाय बायदि आरो
औ थारैनो
औ मा होनना बुङो न'खरावबो मबाइल गैयाब्ला माने सोरबा सुबुंजों रायलायथारनांगौ गोनां होनब्लाबो माने गोब्राब जानानै फैबाय आरो दा बे समाव न'खराव मबाइल लाया होननानै थानो सानब्ला माने लानो गोनांथार जानानै फैनाय जाबाय आरो ना
औ थारैनो औ
उम मबाइलफोरा मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया जाबाय एन्ड्रइड जायखौ जों मबाइल आसिजों थुनानैनो जों माबानो हायो नङा होमबा
औ औ
खौ मावनो हायो मबाइलनि ओमफ्राय खायसेया किपेड होनना बुङो आरो जायखौ जों माने बेवहाय होनाय थाखायो अबाव थुनांगौ अबाव थुनाङा माने बियो माने जोंनि आखाइनि आसिनि सेन्सरजों जाया आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
दा जोंनि न'खरफ्राव बेफोरखौ जों बाहायो होनना बुङोब्ला फ्राय जोंनि दा फैबाय थानाय जिथुबा ओ सुबुंफोर बिसोर बांसिन बानायनाय बाह थायो आरो गोदोनिफ्राथ' बेफोरखि किपेड मबाइलफोरखौसो बांसिन बाहायो नङा होमबा
औ औ औ बेफोर किपेद मबाइलफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो मान ने आथिखालाव गोदो बाहायोमोन आथ थिखालाव खम जोनो हमनाया बेयावहाय जोङो गोदान गोदान डाटा खारिफोरखौ जोङो बेनि गेजेरजों मोननो हाया ना एनड्रयद फननि गेजेरजोंसो जोङो जेनेब बा ओ नोङो जुदि माबा मोनसे फरायनायनि बेलायावनो जों नायनो हायो माबा मोनसे कुइसननि एनसार खौ जुदि नोङो मोनाखैब्ला बिनि गेजेराव बेयाव नोङो सार्च खालामनानैबो मोननो हानाय जायो आरो आथिखालावथ' जोङो गोबां साब साफ्रोमबो सुबुंनियावनो एनड्रयड मबाइल खौथ' जों नुनो मोनखायोआनोसै इभेन जोङो ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौबो माने खायसे बिमाफोराहाय ओ मबाइल मबाइलखौनो होनानैहाय दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो बे फोरनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां खहाबो जानायखौ आं नुनो मोनदों जेरै जोंहा ओन्दै समनिफ्रायनो जाय गथ'फोरा मबाइलजों थाबाय थायो बेफोरनि मेगननि नुनाय गोहोफोराबो थाबैनो माने गैया जालांनायखौबो आं नुनो मोनदों आरो आरो बेबायदि दिनो गोबांथार मबाइल बाहायनायनि जाउनावहाय जोंहा देहायारि गोबां जेंनाफोरबो नुजानायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुंङोबा जोङो बेवहाय जुदि नोङो ओ मोनसे इउथुबखौनो नायनो गोनां जायोब्ला जों डाटा अन खालामनांगौ गोनां जायो नङा होमबा नोंथां? औ बिनि बेयावहाय माने जोङो गोबांथार ओ उम उदां मेगनजों जोङो गोबाव सम मबाइलखौ नायबाय थायोब्लाथ' जोंनि मेगनाथ' खस्थ' मोनखागोनानो बिनि थाखायनो माने ओ उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनिखौ आथिखालाव थाब थाबैनो मेगनफोरखौ नुवा नुवा जानायखौ नुनो खोनानो मोनो आरो नोंथां आरो बियो थारैनो सैथो।
औ नंगौ नोंथां बेफोरो माने दानि ओंखारनाय जिथुबा मबाइल बेनि ओंखारनाय जिथु ब्राइटनेस लाइटफोरा जोबोद माने हार्मफुल आरो ना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
ओ जोंहा जुदि बेफोराव बेफोरखौ नायनाय समाव जोंहा ससमा बा बायदिसिना प्रटेक्ट आइ प्रटेकट जुदि लायाब्ला नोंगौ नों थां बुंनाय बादिनो आरो मेगनफ्रा गाज्रि जालाङो आरो। बेबायदिनो दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा फोरखौथ' बिमा बिफाफोरा माने मबाइलजोंसो बुखायनानै दोनो।
औ थारैनो सैथो नोंथां बे खोथ थाया।
औ दा बेनि थाखायनो उन्दै उन्दै खायसे गथ'फ्राबो दाना ससमा बाहायनांगौ जाबाय आरो।
औ औ
दा बेनि गेजेरावनो जों खायसे मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला
औ
ओरैबायदि आरो बेनि गेजेरजों गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो नों
औ औ
जों नोंगौ उन्दै गथ'नोबो मबाइल होनांगौ नाथाय बैफोरबायदि नायनाय भिडिअफोरखौ होनाङा आरो जायफोर माने ओरैनो मोसाग्लांनाय बा ओरैनो मेथाइ खननाय ओरैनो मिनिग्लाबनाय भिडिअ' बेफोरखौ नायहोनो नाङा आरो। नायहोनो नां बा बैफोरखौ नायहोनांगौ जायफोराव जोङो जेराव राइम्स फ फोरोंनाय ए बि सिडि फोरोंनाय बेफोरनि मेथ बायदिसिना थालाबायो आरो। प्राइमसफोरनि मे थाइ बायदि थालाबायो बेफोरखौ नायनो होबा माने बै उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनो माने बुजिनो हानाय जाहैयो आरो। माने मेथाइफोर बायदि जायो नालाय बेफोर राइम्सफोरा। बेफोरखौ माने गावनि फरायनाय लाइफ खौ मोनसे मोजां गियान मोनसे होयो आरो नोंथां।
औ। बिदिब्लाथ' औ बिदिब्लाथ' जोङो बेथ' दायनिगिरिया बेयो उन्दै गथ'नि नङा जोंनि बिमा बिफानिनो नङा होमबा नोंथां।
औ बिदिनो होननांगोन नोंथां
बिफाया सांग्रां सांग्रांब्ला जोङो मबाइलखौ जों गोबां मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो नोंगौ नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदि राइमस जेरावहाय जोङो माखासे जिब जुनार फिथाइ सामथाइ बा गोबां बेफोरबायदिनो मुवा बेसादखौ इंलिसनि सोलोंनो हायो लोगोसेनो जोङो ए ए बि सि डि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मेथाइ खननाय ए बि सि डि बेफोरखौबो जों फोरोंनो हायो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
खासे मोसाग्लांनाय बेफोर इउटुब सरट फोरनि फोरखौ नायहोआलासिनो जोङो ओ जुदि बेफोरबाय दि राइमसफोरखौ फोरोङोब्ला नायहोयोब्ला जोंहा माने ओन्दैनिफ्रायनो माने ओ बिसिनि माइन्दआ ओ ओरैबायदि एक्टिभ जायो उन्दै समाव जे जेखौ खोनायो बिसोर बेखौनो गोसोआव लानो हायो नङा होमबा नोंथां। औ बिनि खायनो। बिमाफोरा बिमा बिफाफोरा सांग्रां जायोब्ला जोङो नितसय मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायो।
औ औ दा बिदिनो दा फैबाय थानाय जिथुबा हाइ स्कुल बा हाइ सकु लेभेलनि गथ'फोर खौ नायोब्ला आरोना।
औ औ।
बैसोरनि समाव आंनिबा मबाइलखौ होजाथावा होनना सानो आरो। बेनि गेजेराव नोंथाङा मा सानो जेनेबा बैफोर गथ'फोरनो जुदि हाइ स्कुलफोराव थानाय गथ'फोरनो जुदि मबाइल होयोब्ला माबायदि गोहोम गोलैनो हागौ बिसोरनाव?
बेथ' आंनि नुहुरनायाव बेथ' गाज्रि गोहोमानो गोग्लैखागोन। नाथाय आथिखालाव ओरैबाय बेबो जाबाय जे जोंनि फरायसालिफोरावहाय उम ओ मबाइल मबाइलनिबो गोनांथि जाबाय जायफोर माखासे ओ खारि बा डाटाफोरखौहाय जोङो मबाइलनि गेजेरजों ओ आपलड खालामनांगौ बेफोरबायदि माब्लाबा-माब्लाबा मबाइलखौबो लांनांगौ जानानै फैनायखौ आं खोनादों आरो नुनोबो मोनदों। फेन थेवबो नाथाय। बेफोर गोनां खामालियावल' बाहायनांगौ आरो बेफोरबायदि जोङो बे ओ हाइ स्कुलाव थानाय गथ'फोरानो जे बिजाब फरायनायनि अनगायै मबाइलाव बांसिनै बेस्थ' थायोब्ला बेथ' जोंनि थाखाय गाज्रियानो जाखागोन मानो होनना बुंङोबा बांद्राय मबाइल नायबाय थायोब्ला जोंहा मबाइलाव गोबां मोजां गाज्रि ओ भिडिअस बा बिदिनो ओ गोबां बिदिनो दा ओ माखासे इनफरमेसनफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरनि गेजेरजों बै समाव माने हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'आ माने गोसोफोरखौ होबथानो हायाबो जानो हागौ जायनि गेजेरजों बियो मोजां लामानि गेजे अनगायै माने गाज्रि लामाजों थांनायखौसो ओ थांगोन होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो बे समाव बांद्राय मबाइल बाहायनाया मोजां नङा आंनि थाखायब्ला।
माने जों ओरैबो होबथानो हायो आरो जेनेबा मबाइलखौ बाहायबाय आरोना बै हाइ स्कुलनि सासे सुबुङा ओमफ्राय गथ'आ बेखौ जोङो बिमा-बिफानि गेजेरजोंबो खामानिखौ मावहोनो हायो आरो। बिमानि बा बिफानि मबाइलखौ नांगौ समाव बाहायनाय नांगौ समाव आरो बिमा बिफानो फिथाय फिनाय जों बिबदि खालामनो हायो आरो। बिदि खालामब्ला जोङो माने बै सोरखौ मबाइल लानायनिफ्राय होबथानो हायो आरो नोंथां।
औ औ बिमा बिफायानो सांग्रां जानांगोन बेनि थाखायना नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा
औ समाबो जाबाय। दोनथ'नो जासिगोन नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।